नोंथां औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङ'ना?
औ दङ' फ्रियानो दङ' आं।
बिदिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
ओ बिदिब्ला जोङो आथिखालनि बर'फोरनि माने मैगं थाइगं आबाद मावनाय बा बिनि जानायनि सायाव सावरायदिनि।
औ जागोन जागोन।
बर'फोरनि मैगं थाइगं बुङोब्ला गाहायै जोङो गिबि गिबियावथ' जों मिथिंगानि बुथुमनाय जाय बे जों आबाद मावालासिनो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बुथुमना लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेरै गाहायै बुंनो थाङोब्ला दिंखिया जाबाय आफा सायख' जाबाय सिब्रु जाबाय अन्थाइ बाजाब नोरसिं बिदिनो थालिर फस्ला स्ला बायदि बायदि मैगंफोरखौ गोदोनि समाव जाय समाव बर'फ्रा आबाद मावामोन बा गिबि गिबि बर'फ्रा सुबुं सोदोमस्रि जागायजेनदोंमोन बै समाव बेफोर मैगंखौ बाहायोमोन बिनि उनाव जेब्ला बर'फ्रा एसे जौगाबोबाय जेराव आबाद मावनो रोंबाय बै समनिफ्राय बर'फ्रा गोबां जेरै लाव फान्थाव मुला खुमब्रा जोगोनार थाइबें बहल बायदि बायदि मैगंफोरखौ बर'फ्रा आबाद मावनो लाबाय आरो आबाद मावनानै बेखौनो जानोबो लाबाय बेजोंनो लोगोसे बे आबाद मावनानै मोननाय फिथाइफोरखौ बर'फ्रा फाननानै बेफार फालांगिबो मावनो हमबाय आरोना। गाहायै बुंनो थांङोब्ला बर'फ्रा आबादखौ माने मैगंनि आबादखौ बोथोर लायै बोथोर मावो जेरै दैज्लां बोथोराव बेलेग आबादखौ मावो मेसें बोथोराव बेलेग आबादफोरखौ मावो। नाथाय आथिखालाव गासैबो बिगियाननि मुगाजों गाग्लोबजानानै गासैबो आबादफोरखौनो जों गासैबो बोथोरावनो मावनायखौ नुनो मोनो जेरै सबाय सिबिं खुमब्रा जोगोन आरो लावफोरखौबो जों गासैबो दैज्लां आरो मेसें मोन्नैबो बोथोरावनो मावनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे माने बर' न'खरा थांनानै थानायाव माने गोहोम गोहोमसिन जाबोनायखौ जों जों नुनो मोनो। जेराव
औ
जोंङो गोसोबायदि आबादफोरखौ गोसोबायदि समावनो मावनो हायो आरो बेफोरखौ जों हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जिउ खुंनो हायो।
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो नोंथांङाबो बर'नि आबाद मावनाय आरो बिनि जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
थारैनो नंगौ नोंथांङा बुंनाया सैथो जेनेबा ओ गोदो गोदायहाय ओ जेनेबा बर'फ्रा बर' आ आइजोफोरा बेबायदिनो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय मोननाय नोंथांङा जेनेबा मोननैसो नि सोन्दै आंनो फोरमायलांखाबाय जेनेबा गोदो गोदाय नंगौ जेनेबा दिंखिया बेबा दिनो मैद्रु बेबायदिनो लाफा सायख' आरो बेबायदिनो सिब्रु बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननानै जेनेबा मैगंफोरखौ जायोमोन नंङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ आरो जेनेबा बे मेगंफोरखौ जानानै देहाफ्राबो जोबोद थाजिम मोनोमोन। आरो आथिखालाव नायोब्ला जों मैगं थाइगंनि बेलायाव नायोब्ला न'खरावनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनायनि सोमोन्दैबो नोंथांङा बुंलांखाबाय नोंगौ जेनेबा बेबादिनो जेनेबा दैज्लां आरो मेसें बे मोननैावहाय बर'फ्रा गोबां मैगं थाइगं गायोमोन बेबायदिनो जेनेबा लाव खुमब्रा बेबायदिनो जेनेबा फान्थाव बेबाददिनो सबाय सिबिं बानलु गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगंखौ जोंङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंङो बेफार फालांगि खालामनानैबबो न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोंङो आथिखालाव जोंङो थारैनो मोननो हायो आरो नोंथांङा। औ औ आरो जेनेबा जोंङो संनायनि बेलायाव जोंङो बेबाददिनो गोबां रोखोमनि संनायखौबो जों नुनो मोनो जेनेबा लाव लाव ओंख्रि संनाय मेनानै आरो रुनानै जानाय गोबां रोखोमनि जोंङो संनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेनेबा जोंङो औ जेनेबा जोंङो थास थास'नि बेलायाव जोंङो थास मोनफ्रोमबो जोंङो बुस्थुखौ गाज्रिया जेनेबा थास' आ आथिंनो जा बेबायदिनो थास' थास' जेनेबा थास'नि बेदर आरो थास' थास'नि बिबार बेफोरखौ जोंङो संनायखौ जोंङो जानायखौ जों नुनो मोनो। बर'फोरनि बेलायाव जोंङो थास' बिबारजों लोगोसे जों अमा बेदर थास'जों अमाजों जायोब्ला जोंङो जोबोद गोथाव मोनो आरो बेबायदिनो थास' आथिंखौ जोंङो ओ एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबाददिनो थास' थास' जोंबो जोंङो गोबां जेनेबा बेबदिनो जेनेबा दैमा दैसाफोराव जेनेबा ना गुरनाय गो गोदो गोदायनिफ्रायथ' बर'फ्रा जोंङो ना गुरनायखौ जो मोननो थाङोन नंङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ जोंङो जेनेबा बेबायदिनो दैमा दैसा हाखरफ्राव जेनबा बर'फ्रा बर' आइजोफोरा बा ना गुरैनानै जेनेबा बेबायदिनो थास'जों जेनेबा ना ना जेनेबा मा होनो इखो जेनेबा ओ ना गोरि नास्राय बेफोरखौ थास'जों जोबोद गोथाव मोनो आरो जानो।
औ औ
बिदिनो जेनेबा सबाय सबायजोंबो सबायनि बेलायाव जों नायोब्ला सबायजों साम' सबायजों अमा बेदर बेबायदिनो सबायजों दाउ बेबायदिनो जोबोद गोथाव मोनो बेफोरखौ संनानै जा संनानै जानाय खौ बर' आइजोफोराव जोङो मोननो थाङो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनि जेनबा अनलायाबो अनला ओंख्रियो जोबोद बर'फोरनि फेभरेट ओंख्रि अनला ओंख्रिया जेनेबा अनलाजों एम्फौ अनलाजों एम्फौ जायोब्ला माने जोबोद गोथाव मोननानै लायो आरो बेबायदिनो अनलाजों दाउ बेबादिनो गोबां रोखोमनि बर' आइजोफोरा माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेबादिनो गोबां रोखोमनि जोङो बर'फोरनि मैगं थाइगं गायनाय गोबां रोखोमनि जों मोननो थाङो। बेबायदिनो जेनेबा मैगं थाइगं गायनानै गाव गावनि जिउखौ माने फोथांना लाखिनायखौबो जोङो थारैनो मोननो मोननो थांनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं न'खरावनो गायनानै आथिखालाव जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ
ओ औ बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङाबो जेनेबा आरो मैगं थाइगंनि सोमोन्दै आं नो फंनैसो फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथां?
थारैनो थारैनो हागोन जोंहा बर'फोरनि मैगं थाइगं बुङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जों रायखांथारनांगोन बिनि मुङानो जाबाय खारै खारैखौ जोंहा बर'फ्रा गाहायै आथिया थालिरनिफ्राय बानायो। बेखौ थालिरखौ दानफायनानै थुख्रा थुख्रा दानस'नानै बेखौ जिरनानै सान्दुुङाव फोराननाय जायो। बिनि उनाव रानोब्लाथाय रानोब्लाथाय बेखौ अरजों सावनाय जायो सावखांनायनि बिनि उनावा हांगारखौ बिनि मोननाय हांगारखौ जोङा दै एसे सारस्रो नानै गथा गथा फिथर बानायनानै बर'फ्रा थिनानै दोनो आरो बेखौनो जेब्ला नांगौ जायो सिफ्र्लुनानै सरनानै खारै खौ दिहुननानै ओंख्रियाव होनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ।
खारैखौ बर'फ्रा गोबां ओंख्रिजोंनो जायो जेराव बांसिन मख'नो थाङोबा सबाय सबाय खारै बेनो मख' जाथावसिन आरो बिनि उनाव लाफा खारै होन बायदिसिना मैगंनि खारै आथिखालाव बायदि बायदि मेगंखोनो जासै जेराव मुदुफुलफोरखौबो जानाय नुनो मोनो। बै जेराव थावनि सोलायै बेखौ बाहायो। बेखौ नायनो थाङोब्ला बर'फोरनि माखासे बे जाबाय मोनसे ट्रेडिसनेल नलेज बायदि जेराव थाव जा योब्लाबो थावा देहानि थाखाय मोजां नङा थावा देहाखौ खहा खालामो। जायनि थाखाय जानो हागौ बर'फ्रा बै समाव थाव गैयि समाव खारैखौ बाहायोमोन बेफोरबायदिनो खारैजों जायोमोन आरो। बेबायदिनो माखासे ओंख्रिफोरजों जोंहा बा मैगंफोरजों जेरै थास' नोंथाङा बुंदोंना थास' मैगं थास' बिनि बिबार बेदर बायदि बायदि जेरै जोंहा बर'फ्रा दैज्लां बोथोर बोथोर बेयाव माइ गायजेेननोबा बै समाव गोदोनि समाव जों बिजाबाव मोननाय बायदिब्ला बर' रा जिदिनखालि माइ आखाइ लागोन गायजेननाय जागोन इदिनखालि फुजा होखांनायनि उनाव बिमा लोखिखौ खुलुमखांनायनि उनाव बर'फ्रा थास' बिफांखौ फुजा होनायनि खर' आलियाव गायोमोन माने बेजों जोंहा मोनसे सुबुं फोथायनाय दं जेरै थास'आ जेरै थाङोब्ला ओरैबायदि बेदर थाङो माने थास'आथ' बेदर थाङो नालाय बे बेदर थांनाय बायदिनो बे माइ बिफांफ्राबो इसोरनि नामाव बावउनानै गायनाय थास' बिफां बायदि माइ बिफांफ्राबो गोबां फिथाइ जायो होनना बर'फ्रा फोथायनाय दं आरो माइ गाखांनायनि उनाव माइ गायग्रा सुबुंफोरनो थास'जों बेदर थास' बेदरजों ना बायदिसिना ओंख्रिजों ओंखाम जाहोनाय जायोमोन आरो। गोदोनि समाव आरो बेबायदिनो जेब्ला बे माइआ ओंखारगोन माइ ओंखारनाय समाव जोंहा बर'फोरनि फेभारेट ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जानो मोना। माइया जेब्ला बिबार बारजेनगोन अब्ला बर'फ्रा मोनसे फोथायोदि बै माइ बिबार बारजायनाय जेराव माइयाव रन्दैया हाबगोन माइ फिथाइयाव बै समाव बर'फ्रा जाया मानोनानो अनला ओंख्रि जायोब्लानो माइया थेफा जायो बर'फ बेफोरबायदि फोथायो आरोना।
औ नंगौ।
बेफोर बाथ्राखौ नायनो थाङोब्ला जों माखासे बाथ्राफोरखौ हमदांनो हायो माखासे बर'फ्रा माने गोदो गोदायनि समाव गोबां बायदिसिना साननाय हनाय माबाफ्राव गोबां जौगाखानायमोन बेफोर जानो हागौ सुबुं फोथायनाय थेवब्लाबो बर'फोराव गोबां आसार खान्थि नेमखान्थिफोरखौ जों नुनो मोनखायो। बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि बेलायाव बा आबाद मावनायनि बेलायाव जोंहा बर'फ्रा गुबुन हारिफोरनिख्रुइ एसेबो खम नंखाथारा बर'फ्रा गोजौखाथार बेफोर मैगं मैलाफ्रा जानो हागौ गाव गायनायानो जा हाग्रानिफ्राय बुथुमनायानो जा आरो बेफोरखौ माबायदि गायनांगौ माबायदि समाव फोनांगौ माबायदि समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बे फोरखौ बर'फ्रा आबुं गियान दंजोबखायो जायनि गेजेरजों बर'फ्रा थांना थानो लानाय र राहा लामाया गोरलै जाबोदों।
औ
बेफोरबायदिनो आथिखालाव खारैफोरखौ जोङो बथलाव सोयै सोयै फाननायखौ नुनो मोनो आरो बर'नि अनगायैबो बर'नि खारैया दिनै गुबुन गुबुन जाथिफोरनाव गोसारलांबाय जायनि गेजेरजों जों माखासे हारिमुवारि गोरोबलायनायबो जाबाय जेरै बर'आव जाय बेखौ खारै बुङो बेखौ गुबुन जाथियाव बाहायोब्ला बिसोर्रा गुबुन राव गैया बिसोरो खारैखौनो बाहायनङो बेजों जोंहा हारिमु आरो रावनि सोलाय सोल' बा राव दाहार लानायफ्रा बेफोरजोंबो सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो‌।
औ
बेफोरबायदिनो आरोबाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा बर'नि जानाय लोंनाय बा आबाद मावनायनि सोमोन्दै बे आथिखालाव बर'फ्रा माब बायदि थासारियाव दं गोदान मुग जाजों स सोलिनानै आबाद मावनायाव
जेनेबा आङो बुंनोसै जेनेबा माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथां। आ गद आ गोदो गोदाय बर'फाय माने माइ आबादखौहाय माने गोबां नांगोलजोंहाय एवनायखौो जों मोसौ मोसौजों जों एवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय नाथाय आथिखालाव नायोब्ला बे माइ माइ आबाद गायनायखौ नायोब्ला जोङो फ्रायानो जोङो मोसौजों एवनायखौ जों बारा नुनो मोनला आरो न गोां जोङो बेबादिनो ट्रेक्टरजों एवनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेबायादिनो जेनेबा गायनायानो जा गायनायनि बेलायावबो जोङो माखासे जेनबा ट्रेक्टर दङ ट्रेक्टरजोंबो जोङो गायनायखौ थारैनो नुनो मोनस आथिखा लाव नायोब्ला नोंथां।
औ औ
औ फ्रायानो माने गोदो गोदाय जोङो ओ गोबां माने ज' ज' बेबादिनो बर'फ्रा फ्रा गोबां बेबायदिनो जेनेबा अनलायनानै जेनेबा बेबायदिनो न'खरबा न'खरखौ खाथि खाथिनि जेनेबा अनलायनानै जोङो बेबायदिनो खौसे खौसे जालायनानै जोङो माइ आबाद मावनाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो बे माइ आबाद मावनायनि बेलायावबो गोबां जेनेबा सोलायनायखौ जों थारैनो नुनो मोनबाय जेनेबा बेबादिनो जेनेबा गोदो नि बाददि नंलिया दा बायदियाव जोङो मोसौजों एवनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो जेनेबा ट्रेक्टरनि बेलायावबो जोङो गोबां नुनो मोनै जेनेबाट्रेक्टर फिसाबो दं गिदिरबो दं बेबायदिनो जोङो टेक्टर जों एवनानै जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां आथिखालाव नायोब्ला
औ औ।
औ नोंथां होमबा जोंनि रायज्लायनाय समखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन जागोन दोनथ'जागोन।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे दे
दे दे
दाउ